औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां सावराय जागोन।
औ अब्ला नोंथां आङो नोंथांजों सोलोंथाइनि सायाव इसे सावरायनोसै आरोना।
नंगौ नों थां थारैनो सावरायजागोन।
औ दा जोंङो सोलोंथाइ होनोबाथ नोंथां सोलोंथाइखौ ओ सासे मानसिनि ओ सिनस्रि होनना बुङो आरोना। माने सासे मानसिया सिनस्रि। सिनस्रि हारा गैयाब्ला जेरै। औ। मोजाङै थाबायनो हाया। नङा होमबा बेबायदिनो सोलोंथाइ गैयाबानो मानसिया माने बे मुलुगाव सोलिनो जोबोद गोब्राब जायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ औ अब्ला दाथ जोंना सोलोंथाइया गोदोनिख्रुइ गोबां सोलायबाय नङा होमबा। गोदो ओ जोंनि सोलोंथाइया गोदोनि समावथ। जोंना रिसिमुनि नङा होमबा आस्रमफोराव। सोलोंथाइखौ माने बेसेन नाङालासिनो फोरोंनाय। जायोमोन होननानै जों खोनायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां थारैनो।
नाथाय दानि जुगाव गोबां माने सोलोंथाइया गोबां सोलायबाय नोंथाङा बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा।
नंगौ नोंथां थारैनो। नोंथाङा बुंनाय बायदि। बिदिनो सोलोंथाइया सासे सुबुंनि एबा बयनिबो थाखाय जोंनिया सिनस्रि बायदि औ सोलों थाय बुङोब्ला जोङो बे सोलोंथाइखौ बायदि रोखोम खोमै लाना हायो सोलोंथाइ आथ' जोंनि थांना थासान्दि जोङो सोलोंथाइखौ मोनसे नङामोन मोनसे जोङो सोलोंबायानो थाहैखायो जोङो औ थेवबो जोङो बेखौ मोजाङै सोलोंथाइ मोननो थाखाय जोङो फरायसालिफोराव थांनानै जोङो फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजानानै मोजां सोलों थाइ लानो हायो नोंथां औ बिदिनो गोदोनि गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ जोबोद ओ बेवहाय फारागथि दङ' गोदोनि ओ सोलों थाय बुङोब्ला जोङो गोदोथ' जोंनिया बेबायदिनो फरायसालिफोरा जोबोद खममोन एबा फरायसालियानो गैयामोन होनजायो बैफोर बै समाव जोङो गोबाङैनो ओ बै फोरोंगिरिफोरखौ जोंङो दं फां सिङाव एबा बहाबा साया जागाफोराव जोंङो बेवहायनो जोंङो गथ'फोरखौ एबा उन्दै-उन्दै गथ'फोरखौ जोंङो बेवहाय ज' ज'यै औ फोरोंनायखौ नुनो मोनोमोन। औ बिदिनो जोंङो ओ गोदोनि सोलोंथाइया बिदिनो जाबोदोंमोन। आरो दानि सोलोंथाइ बुंङोब्ला थ नोंथां जोंनिया फरायसालियानो गोबां जाबाय जायगा दाबसे-दाब सियाव गोबां फरायसालि दंङ बिदि सुबुंफोरा एबा ग थफोरा जोंनिया फराय सालि उन्दै समावनो जोंङो फरायसालियाव थाब थांनानै बायदि रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो। बेवहाय जोंङो औ नोंथां बेयाव हाय जोंङो सोलों थाय बुङोब्ला बेवहाय गेलेनायनि सोलोंथाइ एबा जोंङो बाय दि मैया बै ओ टेक्नलजिनि सोलोंथाइ आरो बायदि रो खोमनि जोंङो औ थांना था नायाव नांगौ जानाय सोलोंथायफोर खौ जोंङो फरायसालि फोरनिफाय मोननाय जायो होननानै ओ जायो आरो नोंथां दानिया औ आरो बेनि अनगायै औ बेनि अनगायैथ ज ओ‌ उन्दै समावथ जोङो बेखौ हुस फरायसा सालि औ फरायसालियावनो थांबाय बेनि अनगा अनगायैबो जोङो जेब्ला गोदोर जायो बेनि आरो नांगौ स सोलोंथाइखौ आरो लानो थाखाय जोङो बै कलेजफोरावबो जों गोजौ सोलोंसालिफोराव थांनायखौ नुनो मोन बिदिनो सोलोंथाइखौ जोङो ला नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला सोलोंथाइ गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ बेनि गेजेराव माबाफोर फारागथि नुयो नामा नोंथाङा
औ थारैनो गोबां फारागथि नुयो नोंथां ओ गोदोनि समाव जोंहा माने सोलोंथाइ बुङोब्ला जिहेथु दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि नङा होमबा फरायसालिफोराथ' जोबोद खममोन नङा होमबा बिनि मादावनो गोबां मानो माने बे सोलोंथाइखौ माखासेयानो सुबिदा मोनामोन लानो गोबां मानसिया ओ गोदोनि समाव माने जानो लोंनोनो माने गैयामोन आरो बेनिखायनो ओ सोलोंथाइ ला थांनायाव माने गोबां बेले बेजे जायोमोन बेनिफ्राय नोंथां ओ बेबायदिनो लासै लासै दावगानानै दाथ' जोंहा गोबां जेरावबो माने फरायसालि गामि गामि नङा होमबा
नंगौ नों
बे बेहाय जोंहा मोनसे उम जोङो सोलायनाय नुबावदों गोदोनि समाव माने गोबाङानो माने बांसिनानो सरखारि फरायसालियाव फरायोमोन आरो नोंथां दाथ' जोङो जाय बे जायगा गोबां रोखोमनि फरायसालि गायसंनाय जों नुबाय प्राइभेट फरायसालि जायखौ बुङो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां ।
ओ गोबां बिमा बिफायानो ओ सरखारि फरायसालिफोराव जोंहा गथ'फोरनि सरि फोरोंगिरिफोरनि आंखालनि थाखाय जोङो बे गथ'फोरखौ प्राइभेट फरायसालियावबो जों हरनाय नुबाय नङा होमबा गोबांखौनो । आरो गोबांखौनो जोङो ओ मोजां फिथाइ खालामनायबो नुगासिनो । दा नोंथां जोङो ओ सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जोङो गोबाङानो सानो जे बे ओ जिहेथु फरायसालियाव जोङो बिजाब फरायहैनाय नङा होमबा?
नंगौ नोंथां थारैनो ।
सोलोंथायाथ' बुंनो थाङोबा जोबोद गुवार आरोना? सोलोंथायाइा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि ओ सोलोंथाइ थायो नङा होमबा गोबाङानो सोरबाया मोसानायनि सोलोंथाइबो लानो हायो लोगोसेनो सोरबाया मेथाइ खननायनि नङा होमबा? बा सोरबाया गुबुन गुबुन रोखो रोखोमनि गेलेनायनि बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानानै गावखौ माने फसंथानो आरो जिउआव जाफुंसार जानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरनि मादाव नोंथां जों नोंथांनि मिथिनायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मा मा सोलोंथाइ आरो दं आरो बेनिफ्राय मा? जाफुंसारनाय
जोङो सोलोंथाइ बुङोब्ला गावबागाव ओ गाव जेनेबा जोंनिया सोलोंनायनि एबा माबा मोन मोनसे मिथिनो लुबैनायनि गावब गाव जोंनिया बेवहाय ओ गोसो थायो । आरो बिदिनो जोङो गोबां सुबुंखौनो बायदि रोखोमनि जोङो सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनदों । खायफाया जोंनिया औ । आबादनि सायाव माबायसा जों आबादखौ मोजां रोखोमै मावनो हायो औ बे रोखोमै बो जोङो सोलोंथाइखौ लानो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो खाय फाखौ जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मोसानाय मुसुरनाय बेफोर रोखोमैबो सोलों थाय लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो बै बै ओ सोरबाबा इन्जिनियारिं औ बेदि न' लुनाय एबा सोरखौबा फाहामथाय होनाय औ बेदि रोखोमनिबो जोङो सोलों थाइखौ लानाय खौ नुनो मोनदों नोंथां औ नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव गोबां खौनो ओ सोलों ओमफ्राय बुङोब्ला दाथ' जोङो बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरावबो गोबाङैनो औ मा रोखोमै जोङो बेफार फालांगि खालामोब्ला साबसिन हामसिन गाव गावखौनो बेफार फालांगियाव ओ जागा होनो हागोन बैफोरखौबो जोङो सोलों थाय लानायखौ गोबां रोखोमै दासिमबो जोङो दा नुनो थाङो आरो नोंथां औ औ नोंथाङा सोलोंथाइ बै लानायनि उनाव महाबैसा माने सुबुं सासेखौ मदद होयो एबा माबा फोर बेवहाय सोलोंथाइ लायाब्ला माबाफोर ओ सुबुंनि जिउ खांनायाव माबाफोर जोंनिया थालांगोन सानो नामा नोंथाङा
औ थारैनो मानसि सासेया जिउआव आंनि आंनि बायदिब्ला आरो नोंथां ओ मोनसे नङा मोनसे ओ जिहेथु सोलिनायाव जोंनि माबा मोनसे नङा मोनसे जे सोलोंथाइनि गोनांथि जिरि नङा होमबा माबा मोनसे जोंहा रोंगौ थिनि गोनांथि जायो ओह बे नङा दि ओह जोङो स्कुल कलेज बेफोरबायदियाव थांबाल' सोलोंथाइ लानाय जायो ओह बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन रोखोमनि जिउ राहानिबो जोङो सोलोंथाइ लानो हायो नङा होमबा नोइ नोंथाङा बुंबाय ओह खायसे सोलोंथाइखौ जोङो बेफार फालांगिनि थाखायबो लानो हायो नङा होमबा बेफार फालांगि खालामहाबो दिनै दिनाव गोबां मानसियानो माने गोबां जाफुंसार जानो हादों नङा होमबा
नंगौ नोंथां थारैनो
ओह जोङो स्कुल कलेजाव थाङाब्लाबो खायसेया ओह गेलेनायनि सोलोंथाइ लानानै बे गेलेनायाव जोङो जाफुंसार जानो हादों जिउ दानो हादों नङा होमबा बेनिखायनो आंनि मथेहाय आंनि बादिब्ला नोंथां ओह जिहेथु जोङो स्कुल कलेजनि डिग्रिखौ लायाब्लाबो माबा मोनसे बिथिङाव जोङो सोलोंनानै लानाया गाहाम आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथांनि बादिब्ला ओह नोंथाङा मा बुंगोन बै फरायसालि एबा फरायसालिमाफोराव फोर नामा
नंगौ नोंथां ओज जोङो फरेस्ट सालियाव थांनाया गोनांथार होननानै सानो मानोना जोङो बै बेफार फालांगि एबा बायदिसिना जोङो गावखौनो जोङो बायदियाव जोङो ओ । दानि दिनाव जोङो औ गावखौनो जिउ खांनो थाखाय जोंनो माने खायफा जोङो हांखोफोरखौ सिनायनांगौ जायो । आरो खायफा रावफोर खौ जोङो गावनि राव ओह बिमानि रावखौ लों रोंनायनि लोगोसे जोङो बेफार फालांगि खालाम थाखाय जोङो गुबुन रावखौबो सोलोंना लानांगौ जायो । होनब्लासो जोङो माने गुबुन जायगाफोराव थांनानैबो मोजाङै जोङो बेफार फालांगि खालामनो हायो । बैफोरनि थाखाय थाखाय बैफोर गियानखौ जोङो नख'रावनो मोननो थाङा । बेनिखायनो जोङो ज फरायसालिफोराव थांनानै बैफोर ओ बैफोर रोंगौथिखौ जोङो गावनि नांगौथि जानायखौ जोङो ओ फोसाबना लानो थाखाय फरायसालियाव थांनांगौ होननानै सानो आरो नों । थां
औ नंगौ अब्ला नोंथां ओ जोंना स समाथ' जाबाय नङा होमबा?
नंगौ नोंथां ।
औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोस गोजोननाय मोनबाय नोंथां । साबायखर थाबाय औ नोंथां लाखिथ'नोसै औ दे ।